औ अ अ मा खालामदों? आ
आंथ दा ओरैनो जिरायना दंथयो नआवनो नोंथाङालाइ?
जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दंथयो एसे। आ अ आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय आं माने नोंथां जों आसारनि बागै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो ओ जेनेबा आसारफोरखौ ओरै बानायो थाइजौ आसार बैग्रि आसार बेफोरखौ बोरै बानायो नोंथाङा
औ औ आङो जिखिनि आसारखौ बानायनायखौ जेखिनिखौ मिथिगो आं नोंथांनि सिगाङाव सावरायनोसै दा जोंनिया बुंनो थाङोब्ला आसार होनोब्लाथ जोंनि गासै सुबुंफोरानो आसारफोरखौ दानिया न न आवनो बांसिनैनो बानायनानै जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दा जेनेबा दा बुंनो थाङोब्ला थाइजौ थाइजौनि बोथोराव थाइजौ आसारखौ खालामो आरो थाइजौनि आसार सारखौ माबोरै खालामो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियाव जेब्ला थाइजौआ थाइजेना थाइजेनगोन अब्ला एसे गिदिर जाबा बै सिंनि मादालिया देरिनि सिगांनो गोरा जायैनि सिगांनो थाइजौ इसे गोरलैखौ जोङो हाननानै लाग्रोयो। जेब्ला जों हानखाङो अब्ला जोङो मे थाइजौनि आथाया खारनाय बायदिहाय जोङो मोजाङै सुनानै लाग्रोयो बेनि उनावहाय जोङो थाइजौखौ सिखाजोंहाय जोङो फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै हानानै लायो। बेनि उनाव हाखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो ओ आसार खालामनायनि ओ माबाफोराबो रोखोमफोराबो गुबुन गुबुन दं खायसेया खालामो मा आसारखौ बे थाइजौनि फिथाइनिफ्राय फिस फिस खालामनानै एबा फिसा फिसा रोखोमै हाना लानायखौ खायसे मोनसे गुवार दाबोराव फाय संख्रि होनानै खोबनानै दोनो बिनिफ्राय खोबनानै दोनखांनायनि उनावहाय बा खानसेबा साननै बेफोरबायदि खोबनानै दोनो बेनि उनावहाय जेब्ला संख्रैया बिनि सिङाव हाबगोन अब्ला बैखो खाननै बा खानथामैसोनि उनाव मोनसे गेसें आयजेंआव बोखांनानै दोननाय जायो ओमफ्राय एसे फोरानस्रोननाय जायो आरो ओमफ्राय बे थाइजौखौहाय मा खालामो ओ खायसे बायदि मानसिफोरा खालामो ओ थावखौ सिगांनो सिगांग्रो थारमाने सारायाव सारायावहाय गुदुं खालामनानै दोननो गुदुं खालामनानै गुसु खालामनानै दोनो आरो बेनिफ्राय बयामाव सोनानै होयो आरो बे थाव गुदुंखौ। बिनि उनावहाय आरोबाव खायसेफ्रा खालामो मा बे थाइजौनि जि हानानै दोननाय थुख्रा थुख्रा बेखौ मा खालामो खायसेया एगभाजैनो थोंजों हायनो सारायाव दै थावखौ गुदुं खालामनानै बे सारायावनो थाइजौखौ एसे ओ थाव गुदुङाव फिदिङो आरो एरनानै होयो आरो बे फिदिंखांनायनि उनावहाय जेब्ला बो खांगोन बोखांनानै थायजौआ गुसु जायोब्लाथाय गुसु गुसु जाबा भयामाव सोयो आरो बे सोनानैहाय बेयाव जिखिनि नांगौ जानाय मुवा ओ मस्लाफोर बेखौ होनाय जायो जेरै जोङो दाथ' जिरा मस्ला जों मोनो नालाय जिरा मस्लाखौ देग्लिनानै गुन्दै खालामनानै जोङो ओ बयामाव होना होना होयो आरो। आरो खायसे बायदिया ओ बिफोरखो ओ गथाखो लाबोआलासिनो गुन्दैखा दालाय पेकेटाव जोङो मोनोना ओम बेदरनि मस ला आरो बे बानलु गुन्दै फावदार बेफोरफोरखो होना होयो आरो बेनि उनावहाय माबोला जों जानो हायो होनबाथाय जोङो ओ ओ दान मोनसे बा सप्ता मोननै बा मोनथाम गेजेरावनो जोङो बे थाइजौखौ जोङो जानो हा हानाय जायो आरो अब्ला आङो नों नि ओ नों नोथांनिसिमबो आङो सोंथि खालामनोसै जलफाय फिथाइखौ माबायदि बानायो? थाङा फोरमायना होदो।
औ गिबियावनो ओ जलिफया जलफाय खौ ओ जोङो हानग्रोना लाग्रोयो सिन ए-एसे गि-गिदिरखौ औ हानना बोनानै ओ बेखौ सुनानै ओ खायसे खायसेया माने ओ गथा गथायनि बानाय आसारखौ खायसे खायसे आरो हानानै बानायो आरो गावबा गावनि गोसो बे ओ बिद बिदिनो गथा गथा होयोबाबो एसे हाबफ्रामना होयो आरो जेरै संख्रि मदाफोरा हाब नाय बायदि औ बिदिनो हाफ्राब नानोय औ सो मोन मोनसे दाबोराव संख्रै हालदै होनानै ओ फो ओ फोराननाय जायो आरो सान्दुङाव फोरानस्रोनाय जायो ओमफा हाय बे जेरै नोंथाङा थाइजौनि बागै होनदोंमोन बिदिनो ओ थावखौ खायसेया फुदुंग्रोना लानानै सोना होयो बिदिनो आरो बानलुफोर सोना हायो बेनोसै ओमफ्राय खायसेया ओ जेरै ओरै हा हाजुब जेनेबा बेगरखौ गारो आरो बिदिया जेनेबा थावखौ फुदुं बाय बेयावनो ओमफ्राय जफि होबाय जेनेबा ओमफ्राय मस्ला गुन्दैफोर जेरै ओ गोदै जिरा थायो ओमफ्राय जिरा जिरायो औ ओमफ्राय ओ फासफुरन इदि जिरा मिथि गुथि बिदि फोर थायो आरो बिदिखौ होयो। बानलु गुन्दै होयो बिदि खौ ओ थावाव बेयावनो एरनानै औ होयो आ रो ओमफ्राय सुबाथाय ओम ओ बयामाव सोना दोननाय जायो आरो रो ओमफाय सेवैनि थाखाय खायसे खायसेया ओ भिनेगार होनाय जायो आरो बे भिनिगारा ओ गोखै बेसाद आरो जे जेनेबा सेवहोया आरो ओ बांसिनानो आसारफोराव बे बेसादखौ होनाय जायो आरो सेवा औ। ओह
ए मा अब्ला आरो बिनिफ्राय आरो मा मा फिथाइखौ आसार खालामजायो नोंथाङा खोन्थाना होनो हागोन नामा आंनो एसे?
जेब ओ जेनोबा बोरैखौ खालाम हबाय ओ बैग्रि आसार बेवबो जेनोबा खायसेया ओरैनो बयामाव जेनोबा सिनिल सो सोना दोनो सिनि एबा ओ गुरु गुर मेथाइखौ बेखौ सोना होयो खायसे आरो जेनेबा मस्ला आरि होनानै ओ सोना दोनो बैग्रि जाहैबाय बिनि उनाव ओ जेनोबा फिथा फिथाइल' नङा जों जेनोबा ओ मैगं थाइगंखौबो आसार बानायनो हायो। जेरै बे बानलु ओ ओ सबाय बिमा ओमफाय दिनो गोबां मैगं दं बे खौबो आसार बानायनो हायो आरो ओ नोंथाङालाय मा मिथिगौ जेनेबा मा बेसादफोरखौ आसार बानायो?
अ आंबो बेखिनि नोंथाङा जाखिनि खोन्थादों बेफोरखौनो मिथिगौ जेरै दानिथ गिबियाव थाइजौ खोन्थाबाय नोंथाङाबो खोन्थालांबाय बैग्रि आरो बेनिफ्राय जोङो थुला नारें खौबो जोङो आसार खालामनाय जायो आ थुला नारेंखौथ औ बे बिदि नारें फिसा फिसा दङना थुला होनना बुङो जोंनिथिंजाय नोंसोरनिथिं मा होनोबा आं बेखौ मिथिया अ नङा नों थां खार-खारजि जिया बेलेग ओमफाय एक्सट्रा बे गथा गथा दुलुर दुलुरहाय थायो बे फिथाइया थुला नारें होम बुङो जोंनि ओन सोलावहाय।
औ आं माने मिथिफेरा आरो
अ बेखौ बानायो आरो नोंसिनिसिम गुबुन रो खोमै बुङोदां जोंनिथिं थुला होनो आरो बे बेखौ जुदि बानायोब्ला आसार खालामोबा जोङो ओरैबायदिहाय खालामो नोंथां गुबुनाग खम खालामोदां जोंनि ओनसोलावहाय खायसे जायफ्रा बिफां दंजायो बेफोरो बानायो आरो जोंनावबो दं नालाय आङो बेखेसो फोरमायना होनि नोंथांनि सिगाङाव ओ थुला नारेंखौ गि बेयाव सुग्रोना लानांगौ सुनानै ओमफ्राय सुनानै बे दैया सिथाबो नालाय बेखौ एसे फोरानस्रोना रानांगौ। बेयाव जेबो मस्ला आरि जेबो होनो नाङा आरो खालि संख्रि संख्रिखौल सोनानै होनांगौ। भयामाव सोखाबाय दुलाखौ सोनानै संख्रिखौ सोफाबाय सोब माबानानै सानफ्रामबो बिदिनो सान्दुंङाव दिहुनबाय थाबाय दिहुनबाय थानानै ओमफ्राय जेब्ला बेु थुला थुला नारेङा गावनो रबलाङो अब्ला बियो रोसिया ओंखारो। बिनि बिदैया जेब्ला बिदैया ओं खारो आरो बिनिफ्रायबो जोङो गोबां गेस्टिरिकफोर जायोब्ला जोङो बायदिसिना बेदर ना जानानै जों जुदि गेस जायोब्लाना अब्ला बे थुला नारें रोसिखौ जायोब्ला जोङो बे गेसनिफ्राय आरो माबानिफ्राय जोङो रैखा मोननो हायो आरो आङो जोंनि नखराव जोंनो खालामो नालाय आं आंनो बेनि फिनखौ मोनदों आरो नोंथां
औ आं माने नुफेराखै एबा जाफेननोबो मोना खै ओमफ्राय मोनथिनानै माने गोदान बुस्थु मोनथिदों आरो नों
औ औ औ बेखौ जाबाथाय नोङो जुदि गेस जादोंबाथाय औ दे नोंथां
देहाफोरनि थाखायबो मोजां आरो ना होमबा?
औ मोजां देहाफोरनि थाखाय बिराद मोजांथार आरो नोंथां गेस्ट्रिक फोर जायोबाथाय उदैखौ नों जुदि थुम थुम उदैखौ जुदि दुस्राव दुस्राव जुदि नोङो मोनोब्लाथाय बे नोंनि नखराव जुदि बे थुल नारेङा जुदि आसार खालामनाय जुदि दङब्ला बिनि बिदैखौ बांद्रायबो लोंनाङा सामुससेसो नोङो खनथामसो नोङो लोंबानो बेयो मुलिनि खामानि बायदि होयो आरो नोंथां। जेनबा जोंथ दा गेसटिकफोर जायोब्ला अ रोसिखौ आरो बिनि फिथाइखौबो जोङो एसे खेख्लाब खेख्लाबै जोङो जानो हायो आरो
अ अ अ
ओंखामफोरजोंहाय आसारखौ जों जेरैहाय जायो थाइजौ आ सार बायदिसिनाफोरखौ जों बेफोर बे बुस्थु बे बिदि जानो हायो आरो बिदि आं
औ
बे खिनियानो आरो आरोबाव औ
आमलाायफोरखौबो बानाय हायो
हेल नोंथां समाबो जाबाय नोंथां हेल